औ अ खुलुमबाय सार खुलुमबाय सार सार औ खोनादोंना सार?
खोनादों
मा खालामदों सार?
न'आव दोङो दायो माबानिफ्राय फैबाय
अ आथसा आथसा आथसा सा ओंखाम जाबायना सार?
जाबाय
मा ओंख्रि जाखो?
ना ना गोरान बाथोन सोमोन जेबो गैया।
बाप पारि ओरैबायदि गोथाव ना गोरान बाथोनाबो जोंथ' निथुजों आंजों अफिसावनो दङ दाबो
ए मा खालामबाय थादों?
जों नै बिदिनो एस एस एफ फर्मखौहाय जोङो फिलाप खालामबाय थादों गोदो एससफ खालामना लानाय दंमोन बेखौहाय जोङो कमप्लिट खालामजोबाखैमोन आरो जास्ट लाबोनानैल' दोन फैनाय दंमोन बेखौ दायो आपलड खालाम खालामदों आरो फिलाप कमप्लिट खालामनानै
आतसा
ओम ओमफ्राय कम्पिउटार क्लासाव खै खैजोनसो गथ'फोर दंमोन दिनै गासिबो फैजोबदोंदां ने बरथ'मान?
ग्रुप सेकेण्ड ग्रुपआ जादों ओमफ्राय लास्ट ग्रुपआव साथामसो गैयामोन।
अ अ अ अ बिदिसो जादों आरो न' ओम ओ मानिबा मानिबा जाहोनाव फैयाखै बेबा गथ'फोराबा
मा होननायमोनथाय लेट जाबाय ना माबा मोनसे ना माबा मोनसे होननायमोनथाय
अ अ जेबो नङा दे दा समबारफोरनिफ्राय फैबानो जागोन।
ओम गोदान नायबाय साथाम हागिरदोंदों ओमफ्राय बाखि साथाम हायै दंमोन बेखौ एडजास्ट खालामना होसिगोनदां।
अ ओ ओ दे जागोन। एदजासट खालामनो हागोनबाथ' जागोनानो। दाखालिबो एसे बुंनाय खोनाखादोंमोन आं बेखौ बे बाथ्राखौनो बे एडजास्ट खालामनायनि बाथ्राखो। ए सासे मा नामोन बेयो लोदोदो हिनजावा बहानि बियो? मोदोम गिदि मोदोम गिदिर हिनजावा ओ बे होनदोंमोन दाखालि सत्रनियाव सोना सोरनियावबा बुंदो खोनादों माने मानसि एदन खालामजागोन ना जाया होननानै बेबायदि सोंखादोंमोन।
ओ
ओमफ्राय साथानिथ' जुगार लानाय जायाखैदांथ न'
जेबो गैया जानाय लोंनाय गैया एक घन्टाल'सो ना
ओ ओ एक घन्टायावलाय मानोथो एसेबां खरस खालामनो आरो ना थथेल टिन धनटा न' खैथानिफ्राय स्टार्ट जायो जोंनिया?
नौथा नौथानिफ्राय दसथा दसथानिफ्राय एगार'टा एगार'टानिफ्राय बार'था।
बार'थाबाथाय जोब्बाय आरो न' दे मोजाङानो।
आं थांनाय जाला अफिसाव
ओ जेबो नंङा ओ जेबो नङा जेबो नङा। मान्देआव मान्देआव सफैखागोन नालाय ना। जोंबो बारा गोबाव थाला नै माबा अलमस्ट दुथा जाखाबायना घन्टासो थानसै थांसैसो जोंबो।
दे खामानि मावबाय था होनोमबालाय।
ओम रब्रा जिनै मिनिटखौ कमप्लिट जानो होदो फैसाजों खामायजेनबायथ' नित्य दो आंबो।
बेसबां हाबबाय
आहा एक्स एक्स थाखा हाबजेनबाय।
ब होमबाम मोनबाय माथो होनबा मिटुआलाय
निटुहा ऐटि रुपिस
आदसा नोंहा बारा माथो होनबा
एसे बारा ओं समखौ आं बारा होबायना बेनथन
सासेयाव बेसेबांखै बेसेबां? जिनै मिनिटला ओ रायलायनाङो नामा सासेयाव
औ जिनै मिनिट रायलायबोला जेनेबोला बिनिफ्रायनो इफेक्टिभ खोल' बिसोरो काउन्ट खामगोन आरो दा जिनै मिनिट रायलायदोंबा जिनै मिनिटआ जोंहा ओ बा जेनेबोला बिनिफ्राय जोंनिखौ बिसोरो माबायदि हिसाब खालामनोसै तिनि सारि मिनिटसो बख'गोन खोमा जियानो जा बे बाथ्राखौ आं नोंखौ थोंजोङै कल खालामना सावरायगोन नांगौबा बे बाथ्राखोल' सावरायजाया गुबुन सावरायनांगोन ओमफ्राय नोंथांहा न'खराव खेथि बाथिनि खोथाया माबायदि दायो काल साला माइफोर गायनाय मानाय सु सुरु जाजेनबाय नामा? अ
दायो जोबसिगोनानो दिनै जोबसिगोन जोंनिया सरन' होना बाथाय सरन'मासुरि होनदों ना स्वर्नमासुरि
आदसा आदसा ओ सर्न मासुरि न बे मोजां जोंनि थिंबो बेखौनो गायो। सर्नमासुरिहोनो ओमफ्राय नोंस्रालाय न'खरावलाय गायजेनबाय
गायबाय दिनै लास्ट दिनै जोबथा। दिनै जोबसिगोन गार गारना ओ माबा दो थाबावगोन बाहाय बिगासे बिगानैसो थाबावगोन माइ
आदसा आदसा निथु हाल जांख्रानि खाना जाहैनांगोन असक लाहानाव हाल जांख्रानि खानाखो जायोना जालाथाय दाना नोंसोर गामियाव
माइब्रा दोखौ आरो जोसा गायगोन नामा मोननै
आदसा आदसा आसा दे दे दे थिगानो ओमफ्राय समाजाव गायोना गाया नोंसो सोरनिया रायजोयै गिर्जायै गायान' फोथार दंना गैया?
फोथार थाबाबो बेलेग गायो हाद माबा होयो थिखा होयो दा
आतसा आतसा उम उम जोंनियाबो बारा गैला गैनायालाय मटा मटि पसिस बिगासो गायो नामा दायो बाइस पसिस बिगासोल'सो गायोसैदां ओइ माबाबायबो ना जोंनिया बे दा गिर्जा गोदान लुना दोनदों बे गिर्जा गोदान नुनाय एरियाखौबो जेनेबाला सिगाङावबाबोला माइ गायोमोन। फोथारसोमोन नालाय फिल्ड बानायबाय ओमफ्राय
उम
बिनि थाखायनो दा एसे खम जाबाय आरो जोंनियावबो खेथि बाथिया
आतसा
जेयानो जा दिनैथ' बोथोरा अखाफोरथ' गैयामोन ने
उम मोजां बोथोरलाय बाइ
उम उम बेथिंबो मोजां इसिबांबो गरमबो नङा गुसुबो नङा। उम मोजांलै बिदिनो जानांगौ बोथोरा। साहाखौ जों दोहोयो फैदों जोङो साराय नौथा बाजायाव साराय नौथा बाजियाव जोंहा मिटिं दङमोन। रेनु मेदामदों ओमफ्राय रेनु मे मदों मिटिं लायै लायै अलमस्ट एलेभेनसोआव जोंहा मिटिंआ जोबदों आरो ओमफ्राय जों एगार'थासोआवनो जोङो साहा लोंनो थांनाय ओरैनो खालि साह लोंना हायबाय। दै लोंनो थांदोंमोन दा साहाबो लोंदेरना फैबाय गय जाना फैबाय। उम बेनोसै आरो गयखौबो जानांगौ जायो माउथ्रा सारनि हिसाबै
उम
उम बर' आरो बर' हारिनि एसे सिनायथिबो दोङो नालाय लोब्बा दङ।
ओंख्रि जाबाय
माबादों गयदों ओ बेखायनो जोङो गयखो जानाय जायो हाथाइनि थाखाय देहानि थाखायलाय इसेबांलाय मोजां न मा होनगोन बेखौहाय माने मउथ फ्रेसनार हिसाबाव जायो आरो जोङो बेखौ ओ खुगखो माने गोदै मोनो नालाय साफ फोर लोंखांबा बा माबा मोनसेफोर जाबोला ओ खुगाखौ साफा खालामनायनि थाखाय जोङो बे गयखौहाय जानाय जायो दा ट्रेडिसनेलिनो आइ, आबौ, आयंमोन, आबैमोन बै समनिफ्रायनो जाबो दों नालाय दा हुदाया जोंनियावबो दङ।
आतसा आतसा मोजां।
उम नोंथाङालाय जायोना जाया गयखौलाय? नोंथाङाथ' जानाय जाया न'? उम मोजां मोजां मोजां जानो जानाय जुदि सुदा गैयाबा ओ बानायनाबो लानो दरखार गैया इसिबां मोजां बुस्थुबो नंखाया नालाय बेफोर बुस्थुआ गय फोरा। उम निसायावसो गोलैयो बोरैबा हिसाब खालामबाथ' उम ओमफ्राय ना गोरान बाथोन जादों होन्दोंमोन नोंथाङा ना गोरान बाथोनखौ लाय न'नि लकेल हमनाय ना ना बाजारनि बायनायमोन नोंस्रा?
बायनायसो माहा मोनो बाजाराव माबा सकायाव बायनायस'।
अ लकेलानो मोनदां थेवबो न'?
लकेलानो ना गोरान फोराननाय लकेल ना गोरान फोराननाय सालाननि नङा।
उ सालानिया मोनाम द्रायोलै, आंबो सालानिखौ जानो हाया लकेल ना गोरानबोला मोजां मोनो आंबो जिखुनु ना गोरानखौनो लकेलखौ बै सालानि खोसो बिराद
गोखैना खायसे
उम उम गोखाबो जायो आरो लोगोसे मोनामद्रायोलै आरो बाहेरनि ना ना गेसेव-गोफोन जा नला-मोनलाखौनो फोरानना हरनाय जायो सालानिया सागरफोरनिखो। उम बिदिब्लाथ' नोंहा दायो फ्रिसै ने? फ्रि आराम थादो रेस्ट लादो। गाननाय-जोमनायफोरखो सुना लाखादो ओं होलांदो हायोबालाय गथ'फोरखौ हेफाजाब खालामना फै दसे। सियेपफोराव थांनानै ओइ नोंथां! ओमफ्राय बे मैया जाया आं मोनसे बाथ्रा खोन्थादोंमोन नोंस्रा न'नि खाथिनि बे सनुलाहानि बाथ्राखौ ओमफ्राय नों बेखौ नों माबाफोर खोनादोंमोन नामा न'आव थांफिननानै
खबर ला न'निसो जायोबालाय मा-माथो जामारखो? माथो जामारनाय? होननानै। एसे गाहाम मोनदोंना? उम आंबो सोंहरनो बावदो र' बे बाथाबारि आनैलाहानि
ए हेलौ